हेल' अ नोंथां!
नोंथाङा मागोनि सोमोन्दै
औ नोंथां अ ओ मागो होनोब्ला मा मागो फोरबोआ जोंनि मा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सोलिबोनाय ओ फोरबो आरो मोनसे फोर मागो फोरबोआ।
औ।
बेबायदिनो जों मागो फोरबोखौ जोङो बयबो ओ बयबो फालियो बयबो माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे हिन्दु हिन्दु मानसिफोरा फालियो आरोना। मागो फोरबो औ नोंथां बेबादिनो जोंङो मागो आव बेबादिनो जोंङो फिथा सौराय बानायनानै जों जायो बेबायदिनो जोङो ओ मागोखौ मागोनि ओ जेनेबा मागोनि ओ सेथि सानखालि जोङो मा ओ। ओ भेलागुर सावो। ओ भेलागुर साव आरो बेनि अखानायै जोङो मा इसोरनियाव दुगैस्रां लोबस्रां इसोरनियाव बोर लायो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ बोर होयो आरो गेदेर। गेदेर गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर होयो आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरनाव बोर लायो बेबायदिनो जों मागोफोर मागो फोरबोखौ बेबायदिनो फालियो आरो जोङो। ओमफाय नोंथाङाबो एसे ओ नोंसोरनि ओनसोलाव। मागो फोरबोखौ माबायदि खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन।
औ जोंनियावबो बिदिनोसै। जोंनियाव दिनो मागोनि एक थारिगाव
औ।
बाथौखौ दुगैस्रां लांस्रां खुलुमनानै
औ।
गोदोर मानसिफोरखौ खुलुमनानै बोर लायो।
औ।
बेनिफ्राय
ओ बेनि उनाव बेलागरखौ सावो आरो।
औ औ।
ओमफ्राय
औ।
फिथा सौराय देयो,
औ फै औ।
औ बिदिनो औ बिनिफ्राय मा होनो फिथा हगुमा फिथा जेनेबा एनथाब फिथा थाव नि फिथा
बेबायदि सावो आरो ना? औ औ औ। बिदिनोे औ नोंथां अनेक रोखोमनि ओ फिथा जोङो बायदि बायदि सावनो सावनाय नुनो मोनो जेरै बेबायदिनो ओ गोबां गोबां माने बयबो समान समान मोनसे फि था खौ सावा माने बेलेग बेलेग रोखोमनि फिथा सावो औ बेबायदिनो नोंसोर जेनेबा नोंसानि नआव माबायदि फिथा सावो माने मागोआव? बिनि सोमोन्दै एसे खोनथालांदो औ।
गिबियावनो जेनेबा ओ एन्थाब सावो,
औ नोंथां।
एन्थाब सावनानै जेनेबा मोनसे नेेम दोङो न? नङा होमबाय गोथैनोसो बावनाय नेम मोनसे जोंनि बर'फोरनि
औ औ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे मोनसे औ औ औ रुंसारि जालांनाय सम। फोरनो जोङो ओ ओ बेबायदिनो बावो आरो ओं ओं बावो।
हुरमा फिथा सावो।
औ। हुरुमा बेबायदिनो थावनि एन्थाब बेफोरबायदि।
दा हुरमा सोरबाफोर आरो लारुबो बानायो नालेंखरनि सोरबा सोरबि अ बेेर बायसानो आरो
औ बेबायदिनो जोङो ओ माइरंफोरनिफ्रायबो जोङो लारु बानायनाय नुनो मोनो। माइरंनिफ्रायबो जों बानायो बायदि बायदि बेबायदिनो ओ नालेंखर निफ्रायबो जों बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नारेंखलनिफ्रायबो
उम। बेबायदिनो औ ओम मागो फोरबोआव ओ बेबायदिनो ओ खेला बेबायदिनो मागोफोरनि मुङाव खेला दुला बेफोरबायदि लायो लायो दा ओम। नोंसोरनि खिबोना एसे ना होदो नोंथाङा।
खेला
माबायदि माबायदि सो सोलियो नों बिसोर गामियाव माबायदि मागो फोरबोनि माबायदि खेलाफोर बेफोरबायदि लायोना खायसे खायसे आ ओनसोलफोराव औ। माबायदि औ बेफोरबायदिखौ एसे फोरमायना होबा मोजां जायो नोंथां ‌।
जायो जोंनि थिंजाय रे टास मायो बे गेलेयो आरो।
औ
औ बेफोरदि थास मागोआवथ सबबो गेलेखायो होमबा
औ गेलेयो औ नंगौ। औ
नोंसोरनिखो फोरमाय आरो नों।
अ जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओ मागोनि मागो मागोनि मुंआव बेबायदिनो खेला मोनसे फोरबो लायो आरो मागोनि दिनावनो। ओ जेरै बेबायदिनो ओ उन्दै फोरखौ बेबायदिनो मोसानाय बादायलायनाय गेलेनो होयो औ बेबायदिनो खेला अब्ला मागोनि मुङाव खेला दुला बेफोरबायदि गेलेनो होनानै मा ओ बेबायदिनो उन्दै -उन्दै ओ जों उन्दै- उन्दै उम लाइमोनफोरखौ माने थुलुंगाखांहोयो आरो।
औ
बेबायदिनो ओ मागोनि मुङाव बेबायदिनो मोसानाय बादायलायनाय बेफोरबायदि खारनाय बारनाय बेफोरबायदि लानानै मा जोंनि ओ सुबुंफोरखौ माने थुलुंगाखांहोनाय जायो आरो। औ बे बिदि उम। उम ए बेफोरबायदिनो मागो फोरबोखौ ओ जोंनि ओ बर' समाजाव जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों फालिबोनायखौ जोङो ओ आथिखालावबो आथिखालसिम जों नुनो मोनबोदों। आरो बे बेफोर बोआ माने जोंनि ओ जुग-जुग थागोन आरो बेफोरबायदि फोरबोआ। मागो फोरबोआ उम बिदिनो औ।
बिदिदो फ्राय आरो मोनसे फोरबो दोंबावो जेनेबा भेलागुर खावनाय। औ बेखौथ गथ गाथाय फुंङावनो दुगैस्रां लोबस्रां
औ औ औ बे बे बे भेलागुरुखौ मा जोङो दुगैस्रां लोबस्रांङै खावनाय जायो। आरो गोदोनिफ्रायनो जों मा मोनसे फोथायनाय ओ बेबायदिनो जोङो ओ दावखा गाबिनि सिगांनो जोङो मा भेलागुरु खौ जोङो सावो आरो। थांनायखो नुनो मोनो बिदिनो औ
औ।
बेबायदिनो ओ भेलागुराव सा- सावनायाव जोङो दुगैयालासिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोखानाय जोङो दुगैयालासिनो मा भेलागुरिखौ जों सावनो मोना। जों दुगैना
औ उम बेबायदिनो जों सावखांनानै बेबायदिनो मागोनि ओ मागोनियाव संनाय मा होनो ओ बेबायदिनो फिथाफोरखौ जोङो जायो आरो
औ
बेबायदिनो नोंसोरनि ओ बे ओनसोलफोराव जेबो मागोफोरनि बागै बिदि फोरबो लाया नामा।
जोंनियाव बिदि फोरबो लायानो। थां होनदो बिनि फोरबो जाफेराखैथां औ।
बेफोरबायदि लाबा मोजांसिन जायो आरो
औ मोजां जायो। जायगायाव गैथवा दासान्दै बेबायदि फोयबोआ।
नोंथां नोंथांमोना नोंथाङा मागोआव बबेबाफोर बेरायफेरबायना?
मागोआव ओरैनो खाथि
खाथि खाला ओरैनो आरो मागोनि मुङावथ बयबो जोङो। ओ खुरमाफोर जाय जोंनि आंगो जाय जों जाय जों जों आंगो इफोरखौ जोङो मा ओ लिंहरो बा थांलायो फैलायो बे औ औ नोंथाङाबो माागो फोराव बहाबाफोर थांफेरबाय नामा थांफेरो नामा
आं थांफाथवाखै दे नोंथां।
अ आङो बेबायदिनो मागोफोराव थाङो। ननि मा खुरमाफोरनाव आलासिफोरनाव। ओ थाङो मागोनि मुङाव औ बेदिनो थांनानै ओ आलासि साहय आरो।
औ
अह उ ओ मागो मागो फोरबो होनोबा जोंनिया मा ओ बर' नि मोनसे मा आंगो फोरबो इ फोरबोखौ जोङो मा औ। फोरबोखौ जोङो मा एंगारनो। एंगारनो हाया आरो। गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बे। फोरबोआ।
औ गोदोनिफ्रायनो।
गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय
औ
उम बे फोरबोखौ जोंनि बे हिन्दु जाय जों हिन्दु सुबुंफोरा जोङो फालियो आरोना। बे फोरबोखौ औ बे फोरबोखौ। उम। बेबायदिनो उम मागो फोरबोफोराव बेबायदिनो ओ बेलेक बेलेक उम आ सुबुंफोरा धरननि बेलेक बेलेक धरननि फिथाबो सावो। जिहेतु ओ औ सावो। बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन उम जोंनिबा ओ नोगोरफोरावबो जाहाथे टाउन सहरफोरावबो जोङो बेबायदिनो गामिफोरनिफ्राय ओ फिथाफोर फालांगि खालामनाय नुनो मोनदों नामा नोंथाङा?
बे बेफोरबायदि औ मागोनि दिनाव। नुदों ओरैनो। बेलेख बेलेख आरो।
औ नोंथा उम
औ
बेबायदिनो जोङो मा उम मागोफोरावथ जोङो गावबागाव न नफोरावथ जोङो फिथा सावनायखौ जोङो बयबो ओ जाखायो नालाय नोंथां।
औ नोंथां।
हाबो गावबा गाव नआवनो बानायखायो। बेबायदिनो औ।
मागोआनो बरनि मोनसे फोरबो होननाय।
औ एंगारनो हायि फोरबो बरनि मोनसे औ। औ बेबायदिनो जोङो मागो मागो फोरबोखौ फालियो आरो बरफोराबो गोबां। ओ बेबायदिनो औ।
लोथाव बुलि जायबो बेफोर बायदि। फोरबोआ। सेबानो जायो दे।
औ औ एखेयानो एख एखेयानो जायो नोंथां औ-औ उम दा होमबा नोंथां जोंना समाबोथ' जानानै फैबाय।
औ
नोंथांजों उम मागोनि-मागोनि सोमोन्दै फोरमायनो राय्लायनो मोननानैबा जोबोद गोजोननाय मोनबाय। अ औ नोंथां औ बेबायदिनो होमबा दे होमबा नोंथांजों जों दोनथलायनोसै औ दे औ दे नोंथां। थां